औ खोनादों। हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
सा नोंथांखौ होननानो जादों आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओरैनो दङ फैनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
बिदिब्ला जोङो ओ दायो दावबायनाय आयदानि साय सायावनो फरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
दावबायथ' जिहेथु जोंनि मानसिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो। जिथु जों जेब्ला जायगा दावबायायो अब्ला जोङो। नि गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोङो दावबायोब्ला सोरबाबा हारसिं दावबायो आरो। सोरबाब्ला हानजायाव दावबायो दाब दाब जायगायाव मिथिंगायारि जायगा एक ओ आरो जारिमिनारि जायगा। आरो गुबुन गुबुन हादरफोराव बेरायो। बेबाद नोंथाङा। माबे माबे जायगायाव बेरायखो आरो बेरायनानै मा मा सोलोंनो हाखो अननै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों?
हेलौ।
नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दङ ।नोंथाङा खोनायाखै नामा?
नेदा इसे प्रब्लेम जाबाय।
आं खोना गासिनो दं नोंथां।
हेलौ।
खोनागासिनो दं नोंथां।
नोंथां मोजांखोनो खोनायास दि आङो।
खोनादोंना नोंथां? हेल्ल' नोंथां। एसे नेट गोनां जायगायाव थांनाय नोंथाङा।
बार फायसो दों नामा नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां? हेल्ल' ओ औ
खोनाबायना नों?
औ औ खोनादों खोनादों। मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
जायगा दावबायोब्ला नङा होमबा नोंथां जों यै दावबायो माब्लाबा हारसिं दावबायो आरो दावबायनाया
नांथा नांथा औ नांथा नुंथा खोनादो।
औ नेद
जिहेथु जोंहा गोबां रोखोमनि दावबायनाय जेरैबायदि जोंहा हानजायाव दावबायो सोरबा हारसिं दावबायो
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां। आंथ' मा होनो हानजायाव दावबायनायखौसो मोजां मोनो। खोनादों?
औ खोना
औ औ हानजायाव दावबायोब्ला मा होनो लोगोफोरजों जेनेबा समाज मानो मोनसे फिलिंस फैयो आरोना
मा बाद-
मोजां खोनाया।
माबादि फिलिंस फायो? एबा साननाय फायो हानजायाव बेरायब्ला एबा लोगोफोरजों बेरायब्ला नोंथाङा एसे फोरमाय खोनादोंना नोंथां? नोंथांङा एसे होदो दे आं खोनागासिनो दङ। खोनादोंना नों? हानजायाव अब्ला हानजायाव दावबायनानै माबादि नाय एबा गोजोननाय एसे फोरमायना नोंथाङा फोरमायनो हायाब्ला? आङो। जिथु